हेल'
औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
औ नोंथां ओ ओदंथ'यो फोरमायलाय
नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसो सानदों नोंथाङा सावरायनो सोलाबगोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन दे
अ टपिकआनो जाहैबाय ओ मावनाय दांनाय आबादफोरनि सायाव आरोना
औ
ओ दाथ' दैज्लां बोथोर दायो ओ माइ गायनाय फुनायफोरावनो बिराद नां-नांहाबनानै दं आरोना बयहाबो जोङो दैज्लां समावथ' बांसिनानो माइ गायो आरो मेसेंफोराव बांसिन जोङो बिदिनो गोरान खेथिफोर मावनो हायो आरोना गोरान खेथिफोर बुंब्लाथ' बांसिन आलु आरो मैथा फाथो बिदिनो भिन्दि बायदिसिनाफोर जोङो गायनानै माखासे रां आरजिनानै लानो हायो ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो न'फोरावबो एसे एनै मैगंफोर संनानै जानो हायो आरोना न'फोराव जोङो गोरान खेथि मावनानै लायोबा दैज्लाङावथ' माइफोर गायनानैनो जोङो माइफोर गायनानै जों माइफोर माइरं जानो हायो जेराव जों माइखौ गायोब्ला जोङो गिबियावनो जों खोथिया फोनो थाखाय जोङो बाख्रिनिफ्राय माइखौ हाननानै जेरै जों माइज्लि फोर दोनखायो बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै जोङो गाजा खिलि होग्रोनांगौ आरो बिनिफ्राय जोङो खोथिया थिलि बा जे जों खोथिया फोगोन बे दुब्लिखौ जोङो दब्लायसे बा दब्लायनि दब्लायथामफोर जोङो एवग्रोनानै लानांगौ आरोना एवखांनायनि उनाव जोङो ओ बे जा जों दैयाव सोमनानै गाजा बेरहोदों बे माइखौ जोङो बिदिनो सारनानै फोनानै होनांगौ आरो बिनि उनाव जुदि माइआ खिलिनानै गोजौ गोजौ जायोब्ला जोङो बेखौ फुनाय जायो खोथिया फुनानै जोङो मुथा मुथा खानानै दोनो आरो जेब्ला हाया मोनो अब्ला जोङो बेखौ गायनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मायाया मोनो अब्ला माइ मोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ हायो हाखांनानै जोङो बिदिनो दांगांग्रि सरो आरोना दांग्रि सर खांनानै जोङो न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै जोङो बिखौ मारा होयो गोदोनि समावथ' मोसौफोरजों होयोमोन नाथाय दानि समाव मा ओ मेचन ओंखारबाय मारा होग्रा मेसिन। ओ दानि समावथ' इदिनो इलेक्ट्रिक ओ जुग जाहैबाय माने ओ गासैबो मेसिनफोरजोंनो स'लिजोबो। ओ जोङो ओ माइखौ जोङो मेसिनाव मारा होनानै जोङो बस जाफोराव सोनानै बा बाख ख्रिफोराव सोनानै दोनो दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ जेब्ला माइरंफोरा जोबो अब्ला जों लामनानै माइ मिलफ्राव ओ मिलाव हैनानै राइस मिलफ्राव सौहैनानै जोङो बेखौ न'आव लाबोनानै संनानै जानाय जायो आरो। ओ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो आबादफोरनि बागै।
औ नोंथां। ओ नोंथाङा फोरमायनाया सैथोआनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो दा समाव जा दैज्लां बोथोर नालाय बेनिखाय माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुयो आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बोथोर लायै बोथोर गुबुन-गुबुन आबाद मावनाय खौबो नुयो आरो ओ नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों माइ आबादखौ मावनाय ओ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो जोङो मावनाय खौ नुदों आरो। बेखौ जोंनि ओनसोलनिखौ नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै आङो। ओ जोङो गिबियावनो माइ आबाद मावनो गोनांब्ला गोदो जेरै ओ मावनाय जायोमोन बिब्दि जोंना मावनाय जाला आरो। मानो बुङोब्ला जोंना सोलायनाय समजों लोगोसे गासैबो आदब खायदाफोरानो सोलायलाङो। बेनिखायनो जोंना दानि समाव बिगियाननि जौगानायजों जोंना जेरै माइ आबाद मावनायावबो एसे सुबिदा जाबै जाहैबाय आरो ओ गोदो जेरै जोंना माइ आबादफोराव बांद्राय जोंना रासायनारि मुलै फोर होयामोन नाथाय जोंना दानि समाव आबाद फोरखौ मोजां जानो थाखाय बांसिन रासायनारिक आबा मा होनो रासायनारि मुलिफोर बाहायनायखौ नुयो आरो ओ जोङो गिबियावनो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि माइ आबाद मावनो गोनांबा जोंहा माइस्लिनि गोनांथि जायो। बेखौ जोङो थांनाय बोसोरफोराव मावखानाय माइ जा गोग्गो माइ बे खौबो दोनखा जायो नङाब्ला जोङो ओ बाज फोराव मोननाय जा गोदान-गोदान माइज्लि बेफोरखौबो जोङो लाबोनानै गायफैजायो आरो। बेनि फ्राय जोंना बेखौ लाबोखांनायनि उनाव फाथोनि बस्थाफोराव बेखौ सोनानै जोङो फुख्रिनि दैयाव सानसे बा साननैयै सोमनानै दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव बोखांनानै जोङो लांदां जायगाफोराव मोजाङै फेनस्राना दोननानै बेनि सायाव थालिर बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइफोरखौ जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो। जाहाथे बेयो गुदुं जानानै गाजा बेरनाय बायदि। बेनि उनाव ओ जोङो माइ गाय मा होनो माइखौ बेखौ फोननो थाखाय नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंहा ओ दब्लायसे नङाब्ला दब्लायनै दब्लायथाम बिब्दि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ जोङो मोजाङै टेक्टरजों हालेवना लानानै ओ बेखौ जोङो जाग गाजा मबेरनाय माइ बेखौ मोजाङै जों सारनानै फोनाय जायो आरो जाहाथे जोंना फुनायफोराव जेबो उसुबिदा जायैबायदि। बेनि उनाव बि बिदिनो जोंहा फुखांनानै आरोबाव गायनाय जायो। गायनाय समावबो जोङो गोदो जेरै आइजोफोरखौ लानानै गायोमोन बिब्दिखौबो नुयो आरो जोंहा दा समाव माइ गायनायावबो ओ मिसिन ओंखारदोंना बेख खौबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो ओ बेनि उनाव हानाय समावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनियावबो ओ आइजोफोरखौबो हानायखौ नुयो नङाबा माब्ला हौवाफोरखौ नङाब्ला जोङो मेसिनजोंबो हानायखौ नुयो आरो। बेबायदिनो हाखांनानै जोंना मारा नानाय समावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ओ मावनायखौबो नुयो आरो जेब्ला जोंहा माइ आबादा जोबो अब्ला जोङो बे फोथारखौ ओरैनो गारालासे ओ जोंहा बेयाव मथर आबाद नङाबा सिबिं आरो सबाय बायदि बे मावनायखौ नुयो आरो आरो जोंहा बेफोरखौ मावालासिनो खायसेखौ जोंहा बेसर आबादबो मावनाय नुयो। ओ जोङो बेसर आबादखौबो माइ आबाद जोंनो एखे रोखोमनि मावनाय जायो आरो एसे नाथाय जोङो बेसराव बांसिन रासायनारिक मुलै बा बाजारनिफ्राय मोननाय मुलिफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो। ओ बेवहायबो जोङो फोखांनायनि उनाव ओ आबादा एसे देरोब्लाबो बेवहाय आलादा मुलै जेब्ला बेयो बिबार बारो अब्लाबो आलादा मुलै आरो जेब्ला बियो फिथाइ थायो अब्लाबो आलादा मुलै जों बाहायनायखौ नुदों आरो। ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो माइफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो। बि दिनो जोङो बेसरनिफ्रायबो मोननो थाङो आरो जोङो जेरैबायदि दि बुंनो थाङोब्ला बेसरनिफ्राय जोङो जा मोननाय थाव बियो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। आरो जोङो बेखौ फाननानैबो जोङो नखरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनाय खौ नुदों आरो खायसेखौ
औ
आरो ओ बेनि अनगायैबो जा बेखरनि साख्लि बेखौ जोङो खायसेखौ सावनानै बेनि फ्राय हाथला हाथफ्ला बानायना खारै बानायनाय आरो खायसेखौ जोङो ओ हासार महरै जेरै हालदैफोर गायोब्ला बेवहाय हैनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि उफ्रा आबाद आ आरो मा मा मावबावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बांद्राय गोरान खेथिबो बांद्राय मावद्राया। बिदिनो बांसिनानो आलुफोरखौ बांसिन मावो। आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि इदिनो बेसरफोर खौ मावो बिदिनो बांद्राय बुरजा बुरजा मावा आरो ना दिने एसे एसे नखरनि एसे जानो आनथा बा ओ हाथाय बाजारफ्राव एसे एनै फाननो मोननायनि बेफोरबायदि मावो आरो नोंथां।
औ
ओ बांसिनानो जोंनि जायगायाव भिन्दि आरो ओ बिदिनो फाथोफोर बिदिनो मैथा बायदिसिना बेफोरखौ मावो आरो बांसिनानो। बांसिनानो बिदिखौ मावनाय नुनो मोनो।
औ
ओ आरो दंबावो बिदिनो बांसिन साफार बागानबो दङ जोंथिंजाय। साफातफोरखौथ जोङो ओ सप्ता खेरियावनो मोनो। नङा होनब्ला नोंथां।
औ
ओ जोङो सप्तायावनो साफत जे गोरलै गोरलै ओ बिजौ रोदोमो बेखौ खानानै जोङो ओ फानहरनाय जायो आरो ना। कम्पानिफोराव हरनाय जायो दा सप्तायैनो मोनो मोननाय जायो फैसाखौ। ओ बिदियावनो माने माने एसे बांसिनानो ओ रां आरजिनानै लानो हायो आरोना साफात फोरजोंबो आरो जोंनाथ ओ माखासे गोरान खिथिफोरबो दङ बेजों लोगोसे साफातफोरजोंबो बांसिनानो मोनो। ओ बेजोंनो नखरनि ओ जे नोंथाङा बुंनाय बायदि नखराव जा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बिजो बिफोरजोंनो सुफुंनानै लानो हायो आरो ना।
औ
ओ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनानै होबावदो।
औ नोंथां। अ जोंनि ओनसोलाव आरोबाव आबाद बुङोब्ला जोंहा ओ थालिरनि आबाद मावनायखौबो नुदों आरो थास' नङाब्ला बायदिसिना जेरै जोगोनार बायदिनि नुदों आरो। जोङो थालिर आबादखौ जोङो ओ मावनो गोनांब्ला गिबियावनो फुलि बायदिनिखौ जोङो लाबोनानै गायफैनाय जायो आरो। ओ बे बेखौ जोङो थालिरनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै बिनि ओ थालिर फिथाइखौ फाननानैबो आरो थालिराथ' जोंना गोबां रोखोमनि दं नालाय बेनिखायनो ओ बायदि बायदि गावबागाव सुबिदा मथे जों गायनानै लानायखौ नुदों आरो। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला थालिरनिफ्राय जेरै खारदैफोरबो मोनो बिनि थालिर फस्लानिफ्राय आरो बेनि मादा आरो जोङो ओ थालिरखौ बांसिन सुबुंफोरखौ जेरै गय आबाद फोर मावोब्ला बिनि गेजेर-गेजेर गायना होनायखौ नुदों आरो ओ बुन बुंनाय दङ दे ओ थालिरनिफ्राय मोननाय दैफोरा जे गयफोराव थाङोब्ला गय आबादा मोजां जायो होननाय बेनिखायनो जोंनियाव ओ बिबदि गय गेजेर गेजेरै गायना होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथां ओ जोंना समाबो जा जाबाय ना। ओ नोंथांजों आबादफोरनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो मिथि फोरखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिना मिथिनो मोनबाय। ओ आसा खालामो नोंथांजों उनफोराव बेबायदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै। ओ बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।